खोनाबाय ना नोंथां खोनाबाय नोंथां खोनाबाय। अ नोंथाङा दायो मा खालामदों आङो नोंथां नै ओ ओरैनो गोलांलाबायनानै दङ।
अ
उम नोंथाङा दायो होमबाथ' फ्रियैनो दङ आरोना? औ फ्रियैनो दं नोंथां। जाखांबाय नामा नोंथां जानायाथ' जायासैनो आं दायो दा सानसुनि जानोसै नोंथां नोंथाङालाय? आंबो जायाखै नोंथां आं दायो दंना नोंथां औै नोंथाङा फैब्ला नोंथांजों आंङो मोनसे थफिखसो लाना फैदों सावरायनो हागोन नामा नोंथां औ हागोन नोंथां।
ओ एसे आबादनि सायाव माने आबाद आबादखौ जों मा मावनानै जे माबायदि मावनानै जों मुलाम्फा मोनो एबा मा मा जेनेबा आबादखौ मावनाय जायो जोंनि ओनसोलाव। लाना
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा औ हागोन नोंथां हागोन। जोंहा आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि दा जि गोनोखोआरि मुगायाव सलिबाय थानाय माखासे आबादफोरखौल' बुंबा जानाय नङा। जोंहा मा होनो मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनि समनिफ्रायनो अ ओ आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो माने जोंहा ओ न'खर संनो थाखाय हाय आबाद मावनानै जाबोगासिनो दं आरोना नोंथां। दा जोङो गोदोनिफ्राय दासिमनि आबाद मावनायनि माखासे से आसार खान्थि बा आदब खायदाफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै नायो अब्ला जों नुगोन जे गोदोनि समाव ओ आबादारिफोरा माने बोथोरनि सायाव सोनारनानै आबाद मावनाय जायो। जायोमोन नोंथां दा माने मा होनो गोदो दैज्लां बोथोर बोथोराव जोंहा माइ आबाद मावनाय जायोमोन। ओमफ्राय बिदिनो मेसें बोथोराव जोंहा सबाय बेसर सबायबिमा बैफोरबायदि आबादखौ माने बोथोरजोंनो सोमोन्दो थानानै बा बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै बिसोरो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना आरो बै बै समावहाय आबाद मावनायनि माखासे आदब खायदाफोरा जाहैबाय गावारि आदब आदबजों मावनायमोन आरोना गोदोनि बै समनि आबाद मावनाय माखासे खान्थिफोरा
जेरै जों बुंनो हागोन जोंहा आबादखौ मावनो थाखाय मोनसे लांदां फोथारखौ एवनो नांगौ नङा होमबा हालेवगोरनांगौ औ दा बै समाव माने गोदोनि समावहाय जोंहा दानि जि गोनोखोआरि मुगायाव ओंखारनाय मेसिनारि मुवा बायदि बायदि रोखोमबो फोर माने गैयामोन। जायनि जाउनाव बिसोरो जोंहा मिथिंगानि मिथिंगानिनो सम्फद थि दंफांनिफ्राय बानायनाय जोंहा नांगोल दा बै नांगोल जुंगालजोंनो जेन'बा जोंहा मोसौजों एवनाय जायोमोन। मोन आरो गोदोनि समाव मैगं गायनो थाखाय फोथारखौ
औ
दा जेब्ला एवखांगोन एवखांनानै एवनाय माने जेब्लासिम जेन'बा मैगं बा आबाद खेथिया मावजाया अब्लासिम बै हाखौ एवबाय थानाय जायो आरोबा एवनाय जायो आरोना जेब्लासिम जाया अब्लासिम फोमोनजासिम एवगोन बिनिफ्रायसो जोंहा आबादखौ मावगोन आरो नोंथां दा बिदिनो आबादखौ बिदिनो एवखांनायनि उनाव आबाद आबाद फोयो एबा गायो आरो दा गायनाय समाव जोंहा मा होयो होनब्ला गावारि आदब जायखौथो जों बुंगासिनो दङ जि जोंहा जोंनिनो न'खर न'खर फिनाय माखासे मोसौ बोरमानि खिनाय खि जोंहा मोसौनि खि गोबोरखि बोरमानि खिनाय खि बोरमानि खि जेन'बा बोरमा खि आरो बिखौ माने ओ मा होनो जोंनि मैगङाव जोङो हासार महरै होनाय जायो जाहाथे जोंनि आबाद मावनाया मोजां मोजाङै मोजां थाब देरो बा खोमथा खोमथा खोमथा माने गिदिर जायो आरो दा थेवब्लाबो जोंनि बे मोसौनि खिनाय खि आरो बोरमानि खिनाय खियाव माने हासारब्लाबो बेवहाय माने एसे भिटामिना खम आरो नोंथां। जायनि जाहोनाव माने आबाद फोरा माने जौगानो थाखाय एसे गोबाव सम लानायखौ जों नुनो मोनोमोन। दा बिनि सोलाय जोंहा दानि गोनोखोआरि मुगायाव जोङो नोजोर बोनानै नायोब्ला जों नुगोन नोंथां जोंनि नैबे जि गोनोखोआरि आदबजों मावनाय माखासे माखासे आदब ओ आबादफोरा माने जोबोद खम समनि गेजेरावनो जोबोद गोजौ गोजौ गिदिर गिदिर जानानै गोबां फसल होनायनि आबादारिखौ गोबां मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां दा जोंहा बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि जि बिगियानारि जौगानायजों लोगोसे जोंनि ओ समाजाव गोबां मेसिनारि मुवा बेसादफोरा ओंखारगासिनो ओंखारगासिनो दिहुनजागासिनो दिहुनजागासिनो दा बेबायदिनो जोंहा आबादनि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा ट्रेकटर ट्रेक्टर गोदोनि गोरों गोरा बिगियानगिरिफोरानो दिहुनदों बे ट्रेक्टरनि गेजेरजों जोङो माने ओ मददजों माने जोंनि लांदां फोथारखौ जोङो दसे समावनो एवग्लुंजोबनो हायो एवनानै जेब्ला मोनगोन अब्ला जोङो आबादखौ गाय नायजायो दा बै जेब्ला आबाद गायगोन अब्ला आबादखौ जौनो थाखाय जोंनो आबादाव भिटामिन नांगौ जायो दा भिटामिन जानाय लोगो लोगो जोंहा दानि बिगियानारिफोरा दिहुननाय माखासे रासायनारिक हासार बायदि रासायनारिक हासार बायदि मेदिसिन फोरखौ माने जोंहा आबादाव बाहायनाय जायो दा बेफोरबायदि बाहायनायनि जाउनावनो माने जोंना आबादा माने गोबां खम समनि गेजेरावनो गोबां गिदिर गिदिर देरनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो गोबां खम हायावनो खरलबसे हायावनो माने गोबां फसल मोननानै सासे आबादारिया गोबां मुलाम्फा मोननानै ओ मुलाम्फा मोन मोननाय बा गोबां रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनदों दा जों बेयावनो जों बुंनो हागोन जे गोदो जोंनि आरो दानि जेन'बा आबाद मावनाय खुंनाय राहाया गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन जाबोगासिनो दं आरो नोंथाङा दा नोंथाङाबो बेफोरनि बागैनो माबाफोर फोर ओ सानदों नामा?
औ
हेलौ औ
जों बांसिन
जों बांसिन जोंनि ओनसोलावहाय आबाद मावनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि आबाद औ ओेरै गोरान खेथि बा सिजोन लायो सिजोन माने आबादखौ मावनाय जायो ओम दाथ' जोंहा दैलां बोथोर जाबाय नङा होमबा नोंथां ओम
ओ दैलां बोथोरावहाय जों गोबां बेबादिनो माइ गायनाय नु माइ गायनायखौ जों नुनो मोनो माइ गायनायनि अनगाबो गोबां माने बेबादिनो खेथि एबा मैगंफोर गायनायखौ जों नुनो मोनो
औ
बांसिन सुबुंफ्रानो माइ गायनायखौ जों मोनो आरो ना मानोना मानो होन होनोब्ला जोंनि थाखाय माइआ जोबोद गोनांथि जोंनि थांना थानाय समाव बेहाय जोंनि दैलि माने जोंनि सानफ्रोमबोनि ओ जानो लोंनो नांगौआनो जाबाय माने मइन बुस्थुआनो जाबाय जोंनि थाखाय माइरं एबा माइनिफ्रायसो जों माइरंखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां
नोंगो नोंथां नंगौ ओंखायनो जों माने बयबो माने सुबुं फोरा माने माइ गायो आरो ना जों गोरलैनो जिथु माइ गायनानै जों जेहेतु गावनि जिउखौ खुंनो राङा एबा खुंलांनो थाखाय जोङो माइ गायनांगौआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि ओम
आरो बेबायदिनो जोङो गोबां माने इजियै जों आबादफोरखौ जों मावनो हायो दानि सोलिबाय थानाय थासारियाव नोंथां होननाय बायदियैनो ओ गोबां माने बिगियानगिरिफ्रा एबा बिदिनो
बिदिनो बरननाय मेचिन ट्रेक्टर गोबां बायदिसिना रोखोमनि जिनिसफोरजों जों इजिय जों आबादफोरखौ जों मावलांनो हायो सम दसे समनि गेजेरावनो जोङो मुलि दिहुननो हायो दसे समावनो जों गोबां माने हाफोरखौ जों हालेवनानै गोबां माने रोखोमनि जों आबाद गायनो हायो जोंहा आबाद गायनायाव जोंहा गोबां माने ब्ला जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जों मोसौ मोसौजोंसो जोङो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो जायखिया गोरान बिदिनो जा एबा बिदिनो दैजां समावहाय आबाद मावनाय एबा बिदिनो माइ गायनाय बेफोरखौ जोङो मोसौजोंसो एवनाय ज नुनो मोनोमोन सिगांहाय दायो जोङो खायफा खायफा न' सोरफ्राव जोङो नुनो मोनो गोबां माने ओनसोलफ्राव खम जालांबायदिनो अ
आबाद एबा मोसौजों गायनायफोरा माने माने आपग्रेडनिफ्राय आपग्रेड जालांबाय आरोना गोबां माने सोलायनाय फैबाय माने गोबां जौगानाय जौगानाय फैबाय जोंनि बे माबाया ओनसोलावहाय एबा जोंनि थासारिया जोंनि बे आबाद मावनायनि माबाया बिराद जौगाबाय आरोोना गोदोथ' बेफोरबायदि गोबां मोजांफोर एबा बिबदिनो मेचिनफोर गैयामोन जोंनि थाखाय गोरलै
एबा मोजां खामानिफ्राव बाहायनो थाखाय दायो गोबां गद मैग थागोन गोबां मेडिसिनफोर ओंखारनानै फैोबबाय जोंनि थाखायायोबा मैगं गायनायफ्रावहाय लिरहोननोबो हायो बिदिनो भिटामिन गोबां होनालाय जों बिबारफोरखौहाय बिबारफोरनि एबा फिथाइ थायनायनि जों नौ खोनादों नोंथां खोनादों औ नोंथाङा जोंहाथ' दायो समावबो जाना फैबाय दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ बावनाय था औ नोंथांनिसिमबो औ नोंथां दे